हेलौ।
औ हेल'।
खोनादोंना नोंथाङा मोजाङैनो? हेल'।
औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथाङा फुंनि ओंखाम जाखांबाय ना नोंथां?
फुंनिखौ जाखांबाय औ।
औ दे जों दा मेन टपिकआव थांसै नामा नोंथां?
औ औ दे दे फैदो।
उम दा गारि मथरखौ जों बोरै सालायनांगौ बेनि सायाव एसे सावराय जागोन नामा नोंथां?
औ सावरायजायो सावरायजागोन।
गारि मथरनिफोरनि बागै
सावरायजागोन दे औ।
उम। आथिखालावथ' जों गोबां गारि मथरफोरखौ नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां? दानि मु मु दानि मुगायाव गोबां गारि मथर जालांबाय। न'खरसे सेयाव दा गारि गंफा गंफा थानाय बायदियनो जालांबाय होमबा नोंथां। सोरबा मा रोखोमै गारिफोरखौ सालायदों सोरबा सोरबा जेरै मेरै सालायदों सोरबा रोंगौ सोरबा रोङा सोरबा गोदानै सालायदों बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां जाब्रब थायबो जानो हायो जायो।
जायो।
औ बेखौ जोङो गारिखौ जोङो माबायदि सालायनांगौ एसे फोरमायना हांनागोन नामा नोंथां।
हायो हानायालाय नोङो गारि गघरा लायो जेनेबा लानानै जेनेबा लोंला जााला सालायनाङा लिमिटनि सालायनांगौ लोंला लोंलाजाला सालायनानैथ' दा एक्सिडेन्ट जायो मा जायो। जागासिनो दं आरो दा होनो दा लोङाबाबो एक्सिडेन्टआ जायो आरो।
जायो।
थायोबा जेबो जाया जैखाथि जेनेबा जेनेबा बाइक बायबा जेनेबा हेलमेटांगोन जेनेबा माथाखौजों रै होनो थाखाय जेनेबा जेनेबा खर'आव जेनेबा हेलमेट हमनांगोन बांसिनानो दा लोंला जाला लोंला जाला जानानै जे गारिखौ मोजां सालायाबो बिदियावनो बांसिन जायो आरो लोंला कन्ट्रल हाहैलाना बेयाव दा नोंथांमोननि सिंलाय
नंगौ नंगौ बिदियानो
औ।
बिदियानो जोंनियाबो गारिलि मथ'फोरखौ जोङो मोजाङै लानानै आरो सारि थाखा खबब्रै गारिफोरखौबो गोबाङानो न'खर न'खर लाजोब्बाय नङा होमब्ला
लाबाय लाबाय लाबाय औ नों। खरसेयाव दा सोरनाबा सोरनावाबा गंनैयानो जाबावबायसो
औ बेफोर लाब्लाबो लानायनि सिगां मोजाङै जाहाथे सिखायग्रोनानैसो लामाफोराव मोजाङै सलायो बेखौ आङो सालायनांगौ होननानै आं सानो आरो माने नै रोंबाय नैनो सालायलांबाय नो बारायसे रोंबाखैनो होलांबायानो सालायनाया स्राद बेफोरबायदियावनो आरो गोबां माबा जायो। बेफोरखौ मोजाङै सिखायग्रोना लानानै सलायनाया मोजां!
दा रोंबाङैफ्रानो रोंबाय होननानै जेनेबा ब्ला बे जाखोना
औ।
ना औ औ। जेनेबा रोंसलिंनाय जेनेबा गावखौनो रों थायबाय जेनेबा साननानै जेनेबा सालायबाय बिदियावनो माबा मोनसे जायो आरो जा जाब्रबथाय जाथाय जायो आरो।
जाब्रबथाय मेन जानायखौथ' जोंङ बेखौ बुंनो थाङाखै बेथ' बोरैबाहाय जायो आरो औ आरो खायसे बे खायसे एथे जायो लोंना जानानै बिसोर जाबाय गावसोरनि भुलनि थाखाय आरो गुबुनखौबो माबा खालामनाय बे सासेया मोजां गावनि गावनि साइडजोंनो थांबाय दं बेखौनो बिसोरो आरो होख्लायहैयो।
सोरबा सासेया सोरबा सासेया मोजां सालायदों हा बै गाज्रि सालायग्रा फैनानै द्राव सोद्राव बेबादियावनो जायो जेनेबा नोङो नैबे मानसिया जेनेबा गावनि लेबेलैनो सालायलांदों जेनेबा गावनि साइडजों सालायदों लोङा जाया सालायदों बै लोंनानै जानानै फैनाय गारिया बिदियावनो खालाम
होख्लायलांबाय
बिदियावनो जायो दा नोंथां नोंथाङा नुदोंना नुवाखै? खै खोनाबाय दा निइउसफ्राव नुदोंना नुवाखै? खै लोंनानै जानानै दा बांसिन जेनेबा पिकनिक स्पटआव होनोब्ला दा थांगासिनो सर'ल पारा ना बे जायगायाव दा जागासिनो दं। निउसाव नुगासिनो दं एक्सिडेन्ट जानाय हाब सानसेयावनो गंनै गं गंथाम एक्सिडेन्ट जायो लोंनानै जानानै बिदियावनो एक्सिडेन्टआ जायो आरो जेनेबा कन्ट्रल खालामनो हाला गावनि खर'खौ लोंनानै जानानै जेनेबा फुरथि खालामबोनोसै मोजां सालायबो बिदिबानो जेबो जाय जाया जागौ जेनेबा लोंनानै जानो सालायबोयो बिदियावनो जायो आरो
आं आरो मोनसे पइन्ट मोनदों ओइ जाथ लोंनाय मानसि मानसिफोरा है लासै सलायबाय कन्ट्रलाव हाया कन्ट्रल ला लानो हाया स्पिड सालायबासो मानि कन्ट्रल फैयो बिसिना लासै सलायबा गोलैनो नागिरो।
औ औ
नोंगौना नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ मानि बि दासैखौ नांबाय ना माथायाव लासैखौनो बिस सोरो हाला माने गोलैनो नागिरो बिसना ना औ गोलैनो नागिरो बिसोरनिया लासैबाथाय गोलैनो नागिरो बै मा थायाव नांखाबाय नालाय दावखोबाय नालाय माने बिसोरनि स्पिदखौल' नांसिगौ स्पिडल' बे स्पिडखौल' नांनायाव नांगौ औ सिबनायखौल' नांथारगौ बिसिनो बिदियावनो जायोब्रा जाथाया बिदियावनो जायो सोरबा मोजां सालायबोन सै सोराया गाज्रि आ गारि जेनेबा गाज्रि सालायबोसै बेयावनो ज' जानोसै
जाबाय आरो ओम दा आरो गारि मथर सालायनोब्लाथ' जोंहा गारियावथ' सलायबाबो जाया आबहावाया गा जाया नङा हा जायो नङा होमबा नोंथां जोंहा फुङानि ओमफ्राय ओंखारबाथाय धुंड़ा ओंखारब्लाथाय बिनि उखुन्दैआ जा बारहावाखौ जा नस्थ खालामो माने गुबुनले खालामो जों दा गारि सलायनायफोरखौ एसे खम खालामनाया मोजां जायो आरोना नोंथां बे खाथि खालाफोरावनो जोङो सा गारि लांबथाय मा जागोन
नै आं दा आं मोनसे खोथा खोथा ओंखारलायबाय आंनियाव माने गोदोनि समाव साइकेलजोंनो आजां गाजां हान्थियोमोन हो थाबायनोबो हान्थियोमोन गोदोनि समाव दा साइकेलबो खौबो खम सालायबाय दा बांसिन गारिखौ सालायो आरो। दानि जुगाव।
औ। दानि मुगायाव दा ओइ ससे लामा थांनो थाखाय जोंनो गारिनि गोनांथि जायो।
औ औ। ससे जेनेबा नोङो ससे जेनेबा दुइ किलमिटार थांनायावनो साइकेल लायालासिनो गारि लानानै थाङो दानि दानि जुगाव।
औ।
खोनादों ना?
खोनादों खोनादों।
जुगाव ससे थांनायावनो गारि लानानै थाङो। साइकेलजों थांला थाबायनानै थांला। मा जाखो?
जोंनोथ' थावआ सानसे समाव दाथ' दामा बारायबायानो थावाथ' जों मोनबाय थाया थावा सानसे समाव दामा बारायलांखायो। हागोन बियो उयनसक आव जों बे ओंखायनो जोङो साइकेलफोरखो आरो गारि मथर सालायनानै जोंनि देहाफोर गाज्रि जायो। बारासे सावलायबाय थायोबा थाय जोङो सियाव जनानै आरामसे थांबाय थानाय जायो नालाय। देहायाखौ जेबो खस्थ' मोना जेबो खस्थ' गोलैया।
उम उम।
बेखायनो जों साइकेलफोर सालायब्लाथाय एसे मोजां जायो आरो देहाफोरा एसे मोजां औ
बे जेनेबा उम गालाबा थानाय जायोना बे उम गाबाय थानायजों जेनेबा खस्थ' गोलैनानै देहायाबो मोजाङैनो थायो आरो स्ट्रंङैनो थायो जेनेबा नों गारि सालायबाय थायोबा आराम जिरायनानै आराम जनानै जेनेबा थांबाय थानायल' जायोना।
औ।
बेनि थाखायनो बावबो मोनसे पब्लेम जायो आरो जेनेबा देहाया जेनेबा गोलैसोनानै थानाय बायदि जायो आरो आराम जिरायनानै नों थांबाय थानाय नालाय जेनेबा खस्थ थ' गैला मा गैला बिदि जायो आरो जेनेबा साइकेलफोरना गानाय पेदेल गानाय बिदियावनो एसे मोजां जायो आरो जेनेबा गोलोमदै गनो औ औ
गोलोमदैबो गबाय
औ गोलोमदै गगारबाय इनिखायनो गारि ना आराम जिरायनानै थांबाय थानाय जेबोजाया ओरै बिन्दास थांबाय था बिदि आरो ससेब बाबो दानि मानसिफ्रा ससेबाब्बो गारि लाथारोलै होनखायो आं दानि जुगाव ससे थांबानो गारोलाथारो
गारि लाथारो औ नंगौ
थारगोन ससेबाबो खिन्थु गोदोनि मानसिफ्रा साइकेलजोंनो सोलिबोगास सोलिबोदोंमोन आरो जोबोद फाराग जाबाय गोदोनिजों दानिजों ओगद फाराग जाबाय साइकेलजोंनो हान्थियोमोन दानिया गारिजों बिदि आरो
नोथाङाबो गोदोनि मानस
औ औ
सानसे सानसे थाबयोमोन
औ साइकेल थाबायनाय बिदिल'खामोन आरो सोरनावबा सोरनावबा साइकेलबो गैबाव बहामोन? बे समाव गोदो गैबावामोन न'खरसेयाव सोरबा न'खरसेयाव सासे थागोन सोरबा माबानावबो सासे थागोन एसे नायथाव नायथाव न'आवल' थायो आरो ना?
औ औ औ माजोन माजोन
थआवल' थायो आरो साइ
उम माजोन माजोन फोरनाव
जुदि साय गोदोनि समाव साइकेल थायोबानो एसे माबामोन आरो
मा
माहाजोन जायोमोन ना खोनादोंना हेलौ हेलौ नोंथां टाइमाबो जाबाय फय दा